हेलौ । हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों ना औ खोनादों नेदानो नाङाखैमोन।
औ नोंथाङा फ्रि ना?
औ दा फ्रि
औ नोंथां। जों दसे ओ जोंनि बर'नि गायनाय फुनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना हेलौ। हेलौ हेलौ औ खोनादों। नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों औ नोंथांजों दान्दिसे गाय जोंनि बर'नि गायनाय फुनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
दे हागोन ने
औ। दा जोंनि दा औ दा जोंथ' जोंनि दा बर' ओ बर'फोरा माने आबादजोंनो थांनानै थायो हिसाबै दा दैयलां मोनफैनाय लोगो लोगो जों आबाद मावना आबाद मावनायाव ओ धुम दाम जानानै दं दा बे बेलायाव नोंथां मोननैथिंजाय बा गोदोनि आबाद मावनाय बा दानि आबाद मावनाय बेयावहा फारागखौ माबायदि नुनो मोनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
जेनेबा गोदोहाय थ' एसे एस जेनेबा दाथ'